हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां
हेलौ
नोंथांनि रावखौ खोनायाखै आङो
औ खोनाबायना दा?
औ खोनाबाय नोंथां
नोंथाङा दा ओरैनो दं ना
औ दङ नोंथां ओरैनो
ओम अब्ला आं नोंथांजों माने बिदिनो दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा जुदि ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन सावरायनो हागोन
अब्ला नोंथाङा जेनोबा जोङो माने दावबायोबा जोंहा मा मा मुलाम्फाफोरखौ जों मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नामा
औ नोंथाङा आंखौ फोरमायग्रोनो बुंदों।
औ औ
औ ओम। दावबायनायाथ' ओ गोबां रोखोमनि दावबायनाय। दङ' जेनेबा जोङो जोंनि हालामावनो माखासे दावबायनाय गोबां जायगाफोर दङो। जाय जोंङो जायगानि मुंफोरखौ लागोन। जेन'बा बे जोंनि हालामावहाय मानास दङ।
औ
दाज्रि रोङा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनाय दङो जोङो दावबायनायनिफ्राय माखासे बाथ्रा खोथा मिथिनो मोनो जायखौ जों मोनथिया। जेरैहाय औ नोंथां। जेरैहाय जोङो मानास हाग्रामाखौनो ला जों मानास हाग्रामायावहाय गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दावसा नुनो मोनो। जायखौ जोङो। बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनो। जेरै'हाय औ नोंथां। जेरैहाय जोङो जिब जुनारनि सायावनो बिफां लाइफांनि सायावनो गोबां रोखोमनि नि खोथा बाथ्रा मिथिनो मोनो जोङो। मानास हाग्रामायाव माखासे रोखोमनि बिफां लाइफां दङ। बेफोर लाइफाङाव बेफोर लाइफांनि मादावनो माखासे। लाइफांफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानियाव होग्रा मुलि बिफां जायखौ बुङो जोङो। बेफोरखौबो जोङो बेफोरनिफ्राय मोननो हायो जायखौ जोङो। मोजाङै मिथिना मोना बेफोरावहाय। दावबायोब्ला जोङो। माखासे गुबुन गुबुन दंफां लाइफांनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। मा बे दंफाङा मा? खामानियाव होयो बा माबे लाइफाङाहाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो। बेफोरखौ मिथिनो मोनो।
औ
माबे लाइफाङाहाय जोंनो बेसेबां अक्सिजेन होयो। बेफोरनिफ्राय खौबो मिथिनो मोनो।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होजागोन।
माने ओ जोङो दावबायनाय बुङोब्ला जों सासे सुबुङा आंनि नुनायाव हानायखिनिखौ दावबायनांगौ मानो बुङोब्ला जोङो। जिहेथु दावबायनाय बुङोब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायखौ जोङो बुजियो।
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
दा बिदियावनो माने जोङो जुदि गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय नाय समाव जुदि जोङो बे बे थांनाय लामाफ्राव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे गियानफोरखौ नु गियानफोरखौ मोनो मोनलाङो जेरै ओ बेयाव औ माने जेनेबा लामाफ्रा माबायदि जानानै दङ माबायदि जायाखै आरो बेफोरबदिनो गोबां माखासे जोङो टाउन सोहोरफोरखौ नुलाङो जिहेतु औ जिहेथु गाससिबो सुबुंफ्रा टाउन सहर फ्राव थाजोबैखाय बिथांमोना माखासेफ्रा इसोर बि मोजांबो मिथियाबो जानो हागौ माबायदि जायो माबायदि जाया टाउन सोहोरफ्रा खिन्थु सासे सुबुङा दिनै दाउ दावबायनाय लोगो लोगो माने बेफोरबायदि नुथफोरखौ नुलांगोन आरो बिदि बिथाङा माने मिथिलांगोन बुजिलांगोन आरो बिदि बिदि माने टाउन सोहरफ्राव बेफोरबायदि न'फोर दङ टाउन सोहोरफोरनि थानाय जानायफ्रा बिदि बिदि जायो होननानै
औ नंगौ नोंथां
औ माने ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा ओरैनो बहाबाफोर दावबायखांबाय नङाबा बेरायहैखांबाय बाय नामा
औ नोंथां दावबायो दावबायनाया बे उम दावबाय दावबायनायनि सायाव बुङोब्ला जोङो जोंनि जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन ना दावबायनाय दावबायनाय बुङोबा जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायखौ दावबायनायखौ थिग बिदि औ थिग बिदियैनो जेरैहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन उन्दैफोरो सुबुंफोरनि जानाय थानाय माखासे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि जानाय थानायानो जा बा गाननाय जोमनायानो जा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरावहाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन बे बेफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो बिसोरनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय राव रायज्लायनाय बेफोरो माबायदि जायो बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो माखासे गियान मोननो हायो बेफोरखौबो जों गियान होननानै बुंनो हायो जेरैहाय माखासे जायगायाव माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनाय जायो जेरै जों हारिखौनो बुङोब्ला जेरै जों बर' हारि गुबुन दाबसे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो दावबायनाय लोगो लोगोनो जोङो एखे हारि ब्लाबो बिसिनि राव रायज्लायनाय आरो जोंनि राव रायज्लायनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो थानाय जानाय गाननाय जोमनायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो
औ
बैनियाबो बैनिजोंबो गोरोबलाया बेफोरावबो जों माखासे खोथा बाथ्राखौ मिथिनो मोनो जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायोब्ला बिसोरनि जानाय लोंनाय फोरखौ जोङो मोजाङै मिथिनो मोनो बा बेखौ मानो जायो बा बे जानायावहाय माबा मोनसे मुलाम्फा दङ नामा जोंनि देहायाव मुलाम्फा होगोन नामा बेखौ जायोबा बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो आरो माखासे बिदिनो गुबुन गुबुन खोथा बाथ्रा गावजों गाव गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे दावबायलायोबा जोङो बैसोरनि बिथांमोननि साननाय आरो जोंनि साननाय माबायदि फारागथि दङ' बेफोरखौ जों मोन्थिनो मोनो।
बिथांमोननि मोजां खोथा बाथ्रा साननायफोरखौ आरो जोंनि मोजां खोथा बाथ्रा साननायफोरखौ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे मोजां मोजां खोन्था बाथ्रा मिथिना मोननानै जोङो बे जाय जोङो गुबुन सासेजों गुबुन सासेया सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे खोथा बाथ्रा गियाननि बाथ्राखौ जोङो सावरायना मिथिना मोननानै गुबुन सासेनो फोर फोरमायनानै होनायाव जोङो माखासे गियानखौ बिदिनो गावजों गाव सोलाय सोल' खालाम खालामलायनानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथां नोंथां बुंनाया सैथ जों मानो होनोब्ला जेनेबा आङो माने बारा गोजानाव नङा खिन्थु जोंनिनो सिमासे जिथुनाखि माने सिमासे स्टेट अरूणाचल। आं बेयाव थांदोंमोन दा बेयाव थांनाय समाव माने बिथांमोननि थानाय जानाय गाननायफोरखौ जोंनि बर'फोरनिफ्राय बुहुद माने फारागथिखौ आं नुनो मोनहैदों आरो बिथांमोननि गाननाया बेलेग जायो बिथांमोननि जानाया बेलेग जायो बिथांमोननि रायज्लायनाय स्टाइलफ्रा बेलेग जायो
औ नंगौ
आरो दामाने बिथां बिथांमोना जाय मानसिफ्रा माने आंजों ओ माने आंजों रायज्लायदोंमोन बा जाय जाय मानसिफ्रा आंखौ दैदेनदोंमोन बे बे जायगायाव बिथांमोन बिथांमोना खोब गुरै मोजां रायज्लायदों आरो आंनि नुनायाव आं जानो हागौ बिसोर गासिबो बिदि गैयाबो जानो हागौ खिन्थु गोबाङानो फ्राय बाग मानसियानो माने आंजों खोब मोजाङै गुरै माने राय रायज्लायदों आरो बेरायनो फैदों नामा मादों नामा होननानै खोब मानसिफोरानो सों सोंदों बिदिनो आबदान लादों जोथोन लादों। दा बेफोरबायदिखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोनबोदों दा बेनिखायनो आं सानो माने जेनेबा बा हायोब्ला जोंबो बेफोरबायदि जायोब्ला माने मोजां जागोन नामा होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनायाबो थिगानो।
दा माने जोङो बेफोरबायदि गि दे बुंलाय नोंथां
औ नोंथां जेरैहाय नोंथाङा बुंदों बिथांमोननि जोथोन लानाय अ नोंखौ नोंथांखौ अनसायनाय बेफोरखौ नोंथाङा दा नुबोदों बेफोरबायदि जायोब्ला मोजां जागोन खौ सानो जोंनिखौबो थिग बिदिनो नोंथां दा नोंथाङाबो बे मोनसे गियानखौ मोनबोनो हादों जोङो दावबायबा मा मा गियान मोननो हायो होननायावबो बेबो मोनसे गियानाव गोलैफायो। जेरै नोंथाङा दा बे बिसोरनि बिथांमोननि गियान आखल आखुखौ नुबोबाय। थिग बिदिनो नोंथाङाबो गावनो सानबाय जोंबो बिदि जानो हाबा बा नोंथाङा बिसोरनिखौ बेफोरबायदि आखल आखु गियानखौ नुनानै नोंथाङाबो निस्सय जादों आंबो बिदि जागोन थिग बिदिनो जोंबो बिसोरनि बे मोजां गियान आखल आखुखौ लानानै जोंनियावबो माखासे सुबुं सुबुं दावबायनो फैनायखौ जोङो अनसायनो आरो हेफाजाब होनो जोङो मदद खालामनो रोंगोन बेबो मोनसे गियान
औ
बेबो मोनसे गियान जोङो थिग बिदिनो गावजों गाव बिदियैनो गोबां रोखोमनि दावबायनानै गोबां रोखोमनि गियानखौ जोङो मिथिनानै मोनो आरो बोजबनानै लानो हायो
औ नंगौ नोंथां बिनिखायनो सासे सुबुङा माने गावनि जिउआव जेसेबां हायो एसेबांखिनिखौ आंनि बादिब्ला दावबायनो नाजानांगौ आरो जिहेथु जों माखासे गोबां गियानफोरखौ मोननो हायोखाय आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ दावबायनायाबो मोनसे मोजां औ दावबायनायाबो मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे मा बुं मा बुंगोन बेखौ गोनांथार हाबाखौनो बुंनानै लानो हायो जोङो बेबो मोनसे जोंनि दावबायनायाव जाहाथे जोङो गियानखौ मोननो हायो
औ
जे गुबुन गुबुन खामानिनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गियानखौ बोजबनानै लानो हायो नालाय
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा टाइमआबो जानानै फैबाय नामा औ
जोंनि सावरायनायनि समाबो जाबाय नालाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा
औ औ नोंथां खोनादोंं दे
औ औ जोंनि सावरायनायनि समा जाबाय नालाय नोंथां